हेलौ
हले मा खालामदो?
दासो ओंखाम जाखांदों।
ए मा मा ओंख्रि?
साननिजोंसो जाबाय लां ओरैनो मैथ्रु संदोंमोन साननि ओंख्रि दंमोन थास' बिबार। ओमफ्राय मोनानिया माबासोमोन।
माथो
औ औ
ख्रि संङाखै
संदों मोनानि संदों माबासोमोन मैथ्रुसोमोन। मैथ्रुजों आलुजों जानो बानो जायासां।
ए
नोंहालाय जाखांबाय?
जाखांबाय?
उम जाखांबायानो जाखांनानै उन्दुनो नागिरबायानो।
ओं दानो उन्दुनोसै?
औ उन्दुनोसै
हरथौबायबो नालाय उन्दुनोबो ओंखारबाय
मा बाजिआव सिखारो नोंलाय फुङावलाय?
सिखारनायनि सम गैया मालाबा द', मालाबा स्ननि, मालाबा दाइन, बिदिनो जालाबायो
मा डिउथि थांबा थाब सिखारो नामा माथो?
औ बिदिनो मालाबा फुंनि दिडिउथिबा एसे थाब सिखारबाय
उम
बे आरो
आं बिदिनो आंनाबो स्ननि बाजि जायो।
ए
मालाबा बायाव सिखोरो
ए
थाबायो मायो
ए
दाथ' अखा बोथोर अबेहाय जानो फुङावनो अखा हालाबायो
है दानि बोथोर अखायालाय दसेनो हायो दसेनो नागारो
ओ दाबादि बोथोराव अखायानोसै
अखा हाबाबो गरमलै
ए
जाखांबाय होनदों नामा नों?
औ जाखांबाय आनो
मा ओंख्रि मा ओंख्रि?
आलुजों मैथ्रु लाब्रा
जेबो गैया
ओहो जेबो गैला।
ए हाब एखे हांलाय माथो।
एह हाब जोंनि ओंख्रिखौसो खावनानै लांबाय नामा
बिदिनो होननांसिगोन
उम माथो खालामदों जाखांनानै?
होम जिरायदों जिरायनानै दं। रेस लादों दसे थानानै आंबो उनदुनोसै
औ
होम
ए होनबा आंबो दसे थानानै उन्दुनोसै आरो
नों मा खालामखो दिनैनि दिनावलाय?
गियो फुंआव सिखारबाय साहा लोंबाय आथिया हैनो थांबाय।
हैनानै देसे गलायाव हाबबाय ओमफ्राय न'आव फैबाय आरो।
गलायाव लाय मा मा बायखो?
बायनायाथ' बायाखै जेबोआनो बे लोगोफोर थांदोंमोन नालाय बेहायनो एसे थांफाबाय आरो।
उम मबे गलायाव जाखो?
हा
मा बायदि गला याव हाबहैखो?
इदिनो बो गाननाय जोमनाय बिदिनो फाननाय आरो। जि जोमनिमोन गासिबो
जेसेबां न'आव नांगौ जानाय बुस्थुफोर सोब मोनजोबो।
उम बिसालावसो हाबदों नामा?
औ बेहाय हाबोदोंमोन। सोरबा सोरबा बिदिनो लाखो लोगोफोरा
न'नि माबा माबि काप आरिफोरसो बायदोंमोन खोमा
खाप
औ इसे इसे न'नि हो
ए
बेवहाय सि जोमखौथ' बारा मोजां मोना इ थोरसि, ल'था
उम उम
मानो इसे मोजां मोजां मोनोथाय
उम न'फोरनि बाहायनाय आगजुफोर
औ ओमफ्राय इदिनो माइरंनिफ्राय लानानै दालि जानाय लोंनाय बेफोर बायदिनो आरो।
गासिबो मोनजोमो दां ना?
गासिबो मोनजोबो औ फोरनि बा हिनजावफोरनि मोनजोबो आरो गस्लाफ्राबो
उम उम
थिं ओमफ्राय बांसिन बे न'आव बाहायनाय बुस्थु जानाय लोंनाय फैयो। सामफ्रोमबो बायजोबनाय बुस्थुफोर मोनजोबा बिनि थाखायल' एसे बायजोबनानै मानसिफ्रा
बिनि उन बाजार बाजारथ' जायोमोनना दिनै? रुबिबार बाजार नोंसिनिथिं उम बाजाराव थाङासै?
बे बाजाराव थांबाय दसेनो ओरैनोथ' फुङाव थां औ गगा मोनदों एसे आवासआबो थरायनाय खोनादों ने?
औ औ।
एसे मोजां स्रा स्रा खोनानांगौना आंना सिथा सिथा जायासै। आवासा एसे थेरो।
आवासाना दै गुदुं लोंना हो दै गुदुं लोंना हो। आइसक्रिमफोर जानाङा कुल आरो गुसु रोसि लोंनाङा।
औ गुसुवा ओरै गुसु जायाखै सामफ्रामबो लोङो दै गुदुंखोलाय फुङावबो मोनायावबो।
गोदै गोदै मेथाइफोरखौ जाथ'नाङा।
उम गोदैखौथ' दामानि जानोनो हायाखै आं नै दाख्लै एसे गोदै जाबानो बोरैबा मोनलायलायो।
गोदै जाबाबो हामनो नागिरालै मालाबा।
उम। इनथ' जाहैबाय आरो।
उम बाजारा गिदिर जाथारो नामा नोंसिना?
मा होनदों?
बाजारा गिदिर जाथारो?
औ जायो दा जानायालाय। सिगांनिफाय एसे साबसिन बानायना होजोबबाय दखानफोर होग्राफ्राबो।
उम।
फांखा आरि लाहैना हाजोबबाय। से मोजांसिन जाबाय आरो।
अमा अमा जे जेनेथ' बहुद अमा ओंखारगोन बाजाराव?
औ अमा ओंखारदोंदां। आङो दिनै फुङावहाय थांनाय जायासै। जोबनानैसो थांनाय जाबाय।
बेलासियाव थाम बाजियानो बारबाय। ब्रै बासियावसो सहैनाय जाहैदों।
औ अमा बेदरा गैलामोन जों थांबा।
ना नाफोरखौथ' बानायोना
नाफोरा थायो एसे मालाबा मालाबा बिदिनो थायो आरो मैगंफोर थायो थिखोजोबा दाना द' बाजिसिम थालायबावोसो
माल गारि थिखोननाय मानाय जाबनायावनो गोबाव जायोना। जों थांबा दंबावो मोन आरो
बेदराल' गोबावथाया जाहैबाय
अ बेदरा गोबाव थाया देलै मालाबा समावल' ओरैनो रेजेकफोर मोनो। दिनै गैयामोन जों थांबा गैजोब्लामोन।
बेदर आरो
हाजाराव दिनैथ' एसे अखाबो हादों जाहैबाय
औ। खोब हादों। बाहाराव होनायनि नालाय न' सिङाव होनो जाजोबाना
औ औ।
जाय जायना नांबाय थाब थाब थाबबाय नाखांबाय ओं
हेलौ,
औ देक एसे
ओंखारथारबाय नामा
ओं साखा सिखोन जानिलै एसे खमल' मोनगोन आरो मोनगोन आरो दानबा दानजागोन
थांथया दानो
उम दे जि बाजि माबाबा
उम उम।
मा
मा साबिना मा लाखो
नों साब्रै दोनदों रां
उम खाथियाव मास
गासिबो उन्दुजोबथारबाय नामा?
उनदुजोब्बाय मालाय गावबागाव गावबागाव जाखां लोंखां हाबजोबबाय।
दाना रावखौबो मिथिला गावबागाव उन्दुसिला जोब्बाय
उम उम उम ना ओंखारोलै टाइमबो जाबायना नै जि बाजि जाबाय।
उम जि बाजिबाबो सोरबा उनदुुनाया उनदुबाय नांगबा उन्दुथ'आबा मालाय सोरबा मबाइल नायथ'बाय उनदुनो ओंखार जासिम जाखांबाय नालाय हाबजोब्बाय गावबागाव रुम।
औ औ दे होमबालाय उनदुदो।
औ दे।
एसेनोसै